नोंथाङा दा मा खालामगासि? नो दङ।
औ आंथ दासान्दि ओैरै
औ औ नोंथांजों आङो मोनसे बाथ्रा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
औ ओ नोंथाङा जोंनि जा मिथिंगायारि बे मिथिंगायारि मिथिंगाया जोंनि था जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि बा मि मा मा मिथिंगायारि जाब्रब थाय बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। औ ओ मिथिंगाया थ जोंनि थाखाय ओ जोबोर गोनां ओ जोंनो थांना थानो थाख जोंनो बे मिथिंगाखौ नांथारगौ मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जों
औ
गासै ओ जिब जिबिफोरखौ लानानै एम्फौ एनला लानानै दंफां लाइफां गासै जिउ गोनां जों बेफोरखौ अ लानानै जों गासैबो ओ थांनानै थायो जों बे मिथिंगायाव औ थां बिदिनो जोंनो ओ मिथिंगा खौ गोनांथार जेरै ओ दैमा दैसा हाजो हाला दंफां लाइफां ओ गासैबो ओ जोंनि थाखाय गोनां हो औ बेफोरनो जोंनि ओ मिथिंगाखौ जोबोर समायनायै बेरखांहोयो। जोङो बे ओ बुहुमाव ओ सुबुंनिबो गोनांथि आरो बुहुमाव नुनाय माने गासै बो ओ जिब जिबि फोरनिनो जोंनो गोनांथि जायो। मानो होनोब्ला ओ जोङो जेरै ओ दंफां लाइफां गायनाय गायनो नांगौ जोङो जोंनि मिथिंगाखौ समायनाय आरो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो दंफां लाइफां गायनो नांगौ आरो जोङो बेफोरखौ गायनानै मोजाङै जोथोन लानो नांगोन अब्लासो जोंनि मिथिंगाया समायना
औ
थांनानै थागोन आरो ओ जोङो बेफोरखौ औ दंफां लाइफांफोरखौ जोङो दानफायला फायलि खालामनानै ओ जोङो मोजाङै जोथोन लायालासिनो जों हाग्रा बंग्रा आरि बिदि दानस्रांनानै जोङो जानला मोनला बिदि थायोब्ला जोंनि मिथिंगाया गुबुंले जायो ओ बिदिनो दा जोंनो मानसिथ थांना थानो थाखाय जोंङो मिथिंगाखौ नांथारग
औ
औ बिदिनो जेरै जोङो आबाद मावनो ब्ला औ आबाद मावनायाव जोङो ओ
औ
मावनायाव ओ जोंङो मिथिंगाखौनो आबाद मावनायाबो मोनसे रोखोमसे मिथिंगानि ओ बाहागो बिदिनो आबाद मावोब्ला बो जोङो आबाद मावनानै बिदिनो सोमखोर समायना जोङो नुनो मोनो आबाद मावनानै जोंनि दुब्लि फोथारफोराव बिदिनो समायखां होनाय खौ नुनो मोनो आरो ओ जोंनो बे आब-आबाद मावनायाव जे जिबि बायदिफोरनिबो गोनांथि मानो होनोब्ला ओ जोंनि आबाद मावनायाव अ बिदिनो एम्फौ एनला बायदि आरिफोरा जोंनि आबादखौ खहा खालामो अ नाथाय जों
औ
ओ बिदिनो आबाद मावनायाव अ दाउफोरा जोंनि आबाद मावनायाव जि एम्फौ एनला फोरा जोंनि आबादखौ खल खहा खालामो बे बेफोरखौ जानानै बोलाब फोरखौ जानानैहाय ओ दाउ फोरा जोंनि आबाद मावनायाव ओ मदद खालामनायखौ अ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो जोंनि जिब जिबिफोरा बिदिनो खायफा खामानियाव खहा जालायो आरो खायफा खामानियाव मदद होलाय लायनायखौबो नुनो मोना। ओ बिदिनोसै जोंङो दंफांफोरखौ ओ दानोब्लाबो ओ जोङो जोङो बेखौ गायफिननोबो हायो आरो जोङो बमफांफोरखौ गायफिननानै जोथ थोन लानानै फोथांनानैबो जोंनि मिथिंगाखौ अ समायनायै जोङो बेरखांहोफिननायखौ नुनो मोनो आरो जोङो ओ बे मिथ मिथिंगानिफ्रायनो ओ जोंनो दंफां लाइफांनिफ्रायनो जों बायदिसिना ओ आगजु एबा बायदिसिना ओ खामानियाव जों बेब फोरखौ बाहायनो हायो बेनि थाखाय जों दंफांफोरखौ दानफायनाय जायो। औ बिदिनो जोङो ओ मिथ मिथिंगाखौ ओ ओ खहाबो खालामनाय जायो आरो जोङो बेखौ ओ गोख्रोङै मोजाङैबो जों लाखिफिनायखौ ओ जायो जोंनि बे बुहुमाव अ नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन ना मोजांङै मिथिंगानि सोमोन्दै?
उम औ
औ मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां मिथिंगाया जोंनि थाखायबो गोनां बा जेने जेब जेनेबा उम मिथिंगा गैयाब ब्ला जों गैया एब बा जों गैयाबा मिथिंगा गैया होननानै ओनो बुंजायो नङा होमबा नोंथां? औ ओ जोंनि बे बुहुमाव थांना थानो थाखाय मिथिंगा जु मिथिंगानि जोबोर गोनांथि आरो लोगोसे सुबुंनि आरो लोगोसे आरो लोगोस जे ओम जिब जुनार बायदिसिना बेफोरनि गासै जिब जिबिनिनो जोबोर गोनांथि नङा होनबा नोंथां औ ओ जोङो सुबुं समाजा गासैबो मिथिंगानि सायावनो सोनारो होननानै बुङोब्लाबो जोङो ओ गोरोन्थि जानाय नोङा। गासिबो ओ सुबुंफोरानो जों ओं थांना थानो थाखाय जों मिथिंगानि सायाव सोनारनो गोनां जायो जेरैबायदि जों मिथिंगानिफ्राय मोनसे गो गो मिथिंगा गैयाब्ला जों बिफां लाइफां गैयाब्ला जों हां लानो हानाय नोङामोन। जोङा हां लानो हायामोनब्ला जोङो थांना थानो हानाय नोङामोन। मिथिंगाया जोंनो थाइ सामथायबा जोंना आबाद मावनो खाबु होआमोनब्ला जोंनि जानाय लोंनायखौ जानाय लोंनाय होआमोनब्ला जोङो ओ थांनानै थानो हानाय नङामोन आरो लोगोस से जोबोर गोनां थार जोंनि देहानि एबा जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोबोर गोनांथारानो ज जाबाय दै। बेखौबो जुदि जोङो मि थिंगाया होआोनब्लाथाय जोङो मोननाय नङामोन नोङा होमबा नोंथां? औ ओ मिथिंगाया जों ओम मिथिंगानि थाखायसो जोंनि आबाद फोथारखौबो जोङो आबाद मावनो हायो जोङो दैज्लां बोथोराव मिथिंगाया अखा हानायनि खारनैसो जोङो आबाद मावनो हायो बे आबादनिफ्राय जा जोङो ओ माइ बायदिसिना बेफोरबायदिखौ मावनानैसो जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो उम ओंखाम बा बायदिसिना बेफोरबायदि जोङो जानो हायो। मि थिंगा मिथिंगा लोगोसेनो जोङो जुदि मिथिंगाखौ गुबुंले खालामोब्ला मिथिंगाया जोंनि जोबोद ख'हा खालामो जेरैबायदि ओम नोंथाङा मिथिंगायारि बायदिसिना मिथिंगायारि जाब्रबथायखौ मिथिखागौ जानांगौ? ओरैबायदिहाय बाना हा गिसिखानाय बांग्रिं बायदिसिना बारहुंखा ओ बेफोरो ओ मिथिंगायारि जाब्रब थाय जानानैबो गोबां सुबुङा जिउ गोमालांदों बेखौ सुबुंफ्रानो खालामो होननानै बुंङोब्लाबो भुल जानाय नङा जोंनि सुबुंफोरा बायदिसि ना रासायनारि हासार बायदिसिना प्लास्टिक बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनानैनो जोङो मिथिंगाखौ गुबुंले खालामो बायदिसिना बारहावा प्लास्टिक बायदिसिना बेफोरखौ सावथिंनानै मिथिंगानि बारहावाखौ जोङो गुबुंले खालामो। गुबुंले जायनि जाहोनाव मिथिंगाया नांगौ बायदि नांगौ बायदि बुस्थु बा नांगौ बायदि समाव नांगौ बायदि अखा बा बेफोरबायदिखौ जोंनो होनो हाया जायनि जाहोनाव एसिद अखा सोमजियो बेवहाय एसि अखायाव गोबां सुबुङानो जिउ खोमालांनो गोनां जायो। गोबां मिथिंगायारिफोर जोंनि ओम ओ बुहुमनि हा बां बेफोरबो गोबां खहा जायो गोबां सुबुङाबो जिउ खोमानो गोनां जायो आरो लोगोसेनो बांग्रिंआबो बां बेनि थाखायनो जायो बांग्रिं नि जाहोनावबो गोबां सुबुङानो ओ जिउ खोमानानै लानो गोनां जायो ओ जेरैबायदिहाय बांग्रिं फैनाय समाव ओ जोङो ओ बायदिसिना फरायसा याव थानाय बा माय बायदिसिना बेफोर बायदि मा मा जायगायाव थाब्ला जों माबायदि खालामनांगौ बेखौ आङो एसे एसे फोरमायनानै औ जेनेबा जोङो बांग्र फैनाय समाव जो फरायसालियाव थायोब्ला जोङो गा बा बेफोरनि सिङाव जोङो आरांगा टेबोल बेफोरनि सिङाव जोङो हाबनानै थानांगौ होनोमब्ला जोङो फरायसालि न'नि ओमफ्राय ओंखारनानै जोङो लांदां जायगायाव थांनांगौ बा जोङो न' सिङाव थायोब्लाबो जोङो बेफोरबायदि न'निफ्राय ओंखारनानै एसे लांदां जायगायाव थायोब्लाथाय मोजां जायो नङाब्लाथाय बायदिसिना न' फोरा बांग्रोङा गोसा फैयोब्लाथाय न'फ्रा बायसिनायनि जाहोनाव जिउ खहाबो जानो हायो आ जङोथ' मिथिखाबाय थायो बायदिसिना रादाबफोरावनो जों खोनाखाबाय थायो जेरैबायदिहाय बांग्रिं फैनानै दाब दाब जायगायाव न' बायसिननाय बायदिसिना बायसिननाय बेफोरबायदि जाब्रबथाया जागासिनो थायो आरो लोगोसे बारहुंखा फैब्लाबो बेफोरबायदिनो गोबां सुबुङानो सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव दाखालि बावैसे गोबां सुबुङानो जिउ गोमालांनो गोनां जाबाय बायदिसिना बेफोरबायदि आरो दैबानाजोंबो जेनेबा दैमा दैसा बेफोरबायदि खाथियाव थानाय सुबुंफोरा दैबाना जोंबो दानि जुगाव गोबाङैनो खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदि जोंनि गुवाहाटि ओनसोलावबो जोंनि आसामनि गुवाहाटि ओनसोलावबो गो गोबां रोखोमनि दैबानाखौ जोङो जाफ्लेबाया एसे अखा होबानो जोङो दैबानाखौ जानाय नुनो मोनो बेयो सुबुंफोरनि माबाफोरनि जोंफोरनि बेफोरबायदि बायदिसिना बाहायनायनि बुस्थुफोरखौ बाहायनायनि थाखायनो जायो जों मिथिंगायारिखौ मोजाङै लाखिनो रोङाखै बे निथाखायनो जायो आरो बेवहायबो गोबां माबा जेनेबा गोबां खहा जायो जोंहा लामा सामा बायदिसिना बेफोरो थांनो हाया बा गारि सालायनानै दाब दाबसेयाव थांनो हाया बायदिसिना मे केलफोरावबो थांनो हाया लोगोसेनो जोंनि देहायाबो खहा जायो दैबानानि जाहोनाव जोङो नांगौ बायदि मोजां जामुंखौ जानो हाया ओ बेफोरबायदि जायो। आरो बायदिसिना बेमार-आजाराबो बेनिफ्रायनो सोमजियो नङा होमबा नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ' समाबो जाया नङा एसे एसे जाबायानो औ नोंथांजों इयुनाव बेफोरबायदिनो सम मोनब्लाथाय सावरायफिनगोन।
औ
गोजोनथों नींथां।
औ गोजोनथीं।